नोंथां
मा खालामदों नोंथां
ओ दायोथ' आङो ओरैनो जनानै दं नोंथां
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना
खैमोन नोंथां
ओ नोंथाङा जेबो ओरैनो फ्रि दङब्ला आङो मोनसे मोनसे जिनिसखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरोखि
औ सावरायजागोन नोंथां
जेन आसामनि औ औ आं जाखांबायमोन
औ नोंथां मा ओंख्रि जाखोमोन
जोंहा ओंख्रिया जाहैदों सबायाइजों साम'जोंमोन आरोखि
आ गोथावआनोमोन दा नोंथां
थावानोमोन बर'नि ट्रेदिसनेल जाहै नालाय
औ बयबो जानानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बर्थमान आंबो जानो औ औ बर्थमान आंबो साम'जों ओं ख्रि साम'जों सबाय ओंख्रि जानो लुगैदोंमोन नाथाय जोंहा दासान्दि मोनजा थ'वाखै आरो नोंथां
ओ बिदिब्ला नोंथाङा गाबोन समफोरनो जोंनिखै ओरैजाय फैनो एसे थिरांथा लादो आरोखि जोंहा आइखौ आङो एसे थोननोसै आरोखि
औ नोंथांमोना आरोबाव खनले खनले जानानै मोजां मोनदों ना साम'जों सबबाय ओंख्रिखौ
औ मोनो मोननाया एबारावहाय अनलाजों दाउजों जानोसै खोमा नोंथां
औ बिदिब्ला आंखौ लिंहरनो हागोन ना नोंथां
फैबानो जाबाय नोंथां औ दे बिदिब्ला जों टपिकनि बागै सावरायलांसै आवगायलांसै
औ सरायजागोन दे नोंथां
दिनै आसामनि मिथिंगायारि सम्फदनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ आसामनि मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्लाथ' जों बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बेसाद मुवा आरो लैथो लै थोमा बेफोरबायदिखौ मोननो हायो जायखौ जों मिथिंगायारि सम्पद होननानै मिथियो जायखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो जोबनो रोङै बायदि ओ गोदोनिफ्रायनो ओ बेफोरखौ बाहायबोगासिनो दं बेफोरखौ बेनो मिथिंगायारि सम पद बुङो जाय मिथिंगाया जोंनि मोनसे ओ खामि हारा बायदि मिथिंगानिफ्रायनो जों गासैबो बेसाद मुवा बेफोरखौ गावनि नांगौ जिराद एबा मुवा बेसाद बानायनानै बाहायबोगासिनो दं
सैथो
औ थिग बेफोरबायदिनो आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला खैला पेट्रल केरासिन जिब जुनार आरो सुबुं माहारियाबो मोनसे आसामनि ओ सम्पद होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो
औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो ओ आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला केरासिन खौबो जों मोननाय जायो। जायखौ जों मि मिथिंगानिफ्रायनो हासिंनिफ्राय बरहननानै ओ बाहायबोयो। आरो गुबुन गुबुन हादर एबा गुबुन गुबुन स्टेटफोरावबो जों बेफोरखौ दैथायहरो। बेफोरनो आसामनि सम्पद आरो ओ जों बुंनो थाङोब्ला खैलायाबो मोनसे आसामनि सम्पद। जायखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनानै गिबि दिनाव खैलानि खैलाखौ ओ मिथिंगानिफ्राय लानानै ओ सुबुं माहारिया ओ बाहायबोदों ओ जायखौ गिबियाव रेल हिसाबै रेल खारहोनो थाखाय ओ खैलाखौ बाहायनाय जादोंमोन। नङा औ खैलायाबो मोनसे बे आसामनि ओ सम्फद जायखौ खैलाखौबो गुबुन हादर एबा स्टेटाव दैथायहरनाय जायो बिदिनो सम्पदा आसामनि सम्पदनिफ्राय मोनो दैखौहाय बिनिफ्राय आसामा गुबुनाव दैथायनानैबो ओ दावगालांनो हादों।
नंगौ।
औ इक'न'मिकेलि आरो रांखान्थियारि एबा बेफोरबायदियावनो ओ आसामनि सम्पदनिफ्राय लानानै दावगादों।
नंगौ।
थिग बेबायदिनो ओ आसामाव जुनाराबो मोनसे सम्पद जाय ओ थसे गं गोनां गान्दानि थाखाय काजिरङाया बा आसामा मुंदांखा।
औ।
औ बे जिब जुनारफोराबो आसामनि मोनसे सम्पद जायाव ओ थसे गं गोनां गान्दाया ओ मुंदांखा। आरो थिग बेफोर बायदिनो। मै, मोसौ बोरमा सनाथि मोख्रा बेफोर बायदि गुबुन गुबुन जुनार दाउ देंखुर दावमासा बेफोरबायदि बेलेग बेले ओ थाबायग्रा दाउ एबा जुनार बिरग्रा दाउ बेफोर बायदि गुबुन गुबुन जुनारनि थाखायबो आसामा मिथिंगायारि सम्पद होननानै मिथि जायो। बे जिब जुनारखौ ओ आसामाव ओ गोबां प्रटेकसन होनानै दानि जुगाव लाखिबोनाय जायो। बेफोरखौ लाखियाब्ला आसामनि मिथिंगायारि सम्पदफोरा गोहोम खोख्लैनो हागौमोन बिनि थाखाय आसामाव प्रटेकसन होनानै लाखियो आरो थिग बेबायदिनो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय ओ बिफां लाइफां दैमा- दैसा जोबनो थाङा। बेफोरबो आसामनि मोनसे मोनसे मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ जेराव ब्रह्मपुत्रआबो मोनसे आसामनि बिखा गेजेरजों बोहैनानै बुरलुं बुथुर दैयाव गोग्लैहैयो जायखौ आसामनि दैमा एबा लैथोमा होननानै जों मिथियो बेबो आसामनि मोनसे सम्पद
नंगौ
औ थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो आसामनि माबाफोर नों मिथिनाय एबा खोनानो मोननाय मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन नोंथां
औ
दे खोनासं बिदिब्ला आसामा जोंनिया बेफोरनि आसामनि सम्पदफोरावनो जाबाय जों मोननो हायो आसामावहाय जेन नों नोंथाङा बुंदों जे खयला साहा बेफोरनि बागै जों बेफोरो सम्पद आरो आसामनि सा जोंनि सा थसेल' गं थानाय गान्दा बेफोरो आसामनि सेस सम फद आरो जे जों मोननो हायो जेन आसामा जोंना इन्दि खुन्दुंनि थाखायबो मुंदांखा बे जाबाय आसामनि सम्फद आरो जों मोननो बेयाव गोबां बिदिनो रोखोमनि आस मा जोंनि सम्पदआवहाय जों मोननो हायो गोबां हारि आसामाव जों नुनो हायो बायदि बायदि हारिनि जेरै असमिया बर' गार' खार्बि डिमासा डिमासा कसारि जों बे बेफोरबायदि बायदि बायदि हारिनि जों आगै बेफोरो जोंनि आसामनि सम्पद आरोखि जों बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि मोनो जों आरो जोंनि गाननाय जोमनाय नि थाखाय जोंनि आसाम सम सम्पदा मुंदांखा आरोखि जों बेयाव नुनो मोनो जों मोनसेनो जेरै बिबार बारियाव बिबार मोनसेल' थाबा जों समायना नुवा नङा होमबा थिग बेबायदि बिदिनो बायदि बायदि गाबनि बिबार दं होननाय बायदि जाहैबाय आरोखि बिबार बारियावहाय जोंनि आसामा बिदिनो मुंदांखा जोंनि आसामा आरो जों जों खौसेथियै रायजो जायो बेफोरनो जोंनि जोंनि गोहोम गोरासिन बोलो आरोखि असमनि जोङो मोननो हायो बेयावनो जोंनि सम्पदफोरखौ जेन बेसां जोंनि सम्पदा बेसे थां मुलुर गोनां सम्फद जों बेफोरनि बागै जों मोनथिनो हायो आरोखि आरो जों बेफोरनो मोननो हायो जोंनि जेन बेफोरावनो जोंना मा होनो बिदि सम्फदफोरखौ जों बिराद मोननो हायो आरोखि जेन जों सम फट मोननो हायो आसामा जेन बैसाग दान फैबा जेन आसामानो गोहोमसारो जेन जों बेखौहाय बैसागु फोरबो बा बर'नि देरसिन फोरबो बो होननानै जों मोनथिनो मोनो बेयावहाय दाउ खौऔवा बरायो बैसागुखौहाय खौऔ खौऔ गाबनानैहाय बेफोरबायदि बिदिनो जों मोननो हायो आरोखि दाउखौवा बरायो बैसाग सफैयोब्ला जेन दाउखौवा होनो माने जों गोदोनि आबै आबौनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदि ब्ला दाउखौवा बैसागुखौ बरायो आरोखि बैसाग समावहाय जेन बैसाग सफैबाय होननानै दाउखौ औवा बरायो आरोखि बेफोरनो जाहैदों आसामनि सम्फद आरोना जों बिदिनो मोननो हायो गोबां बिदिनो जानाय लोंनायजों जोंनि सम्फदफोरा बिदिनो जेन जों थुननानै दोननाय बायदि जों बेखौ मोनो माने थुननानै दोननाय आरोखि बे बुस्थुफ्रा जों बिदिनो बा बागै गोबां बिदिनो बागै जों मोनथिनो मोनो
औ
बिदिनो असमनि सम्पदफोरखौहाय आरो बिदिनो गोबां गाब बिदिनो बिदिनो दङ आरोखि जोंनावहाय बिदिनो सम्फद फोर फुनानै दोननाय माने सुननानै दोननाय आरोखि जों बेफोरनि बागै मोनो आरोखि आरो जोंनियावहाय जेन जों साहाखौहाय मोननो हायो आरो बेनो जोंनि देरसिन सम्फद आसामनि सायानो बेखौ जों गुबु गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हादरफोराव जों बेफोरखौहाय थिंखायहरो जों बा जों हरो गुबुन गुबुन हादरफोरनो जेरै आमेरिका रासियाफोरनो जोङो हरनाय जायो आरोखि जोंनि भारत हादरनिफ्रायनो भारत हादर भारत हादर आसामनि माने जोंनि बे असम बसम बिमानिफ्रायनो जों बेफोरखौ मोननाय जायो जेरै खुसेर बिदै जों जोंनि हादर मोननो हायो खुसेर बिदै बिदिनो गा बायदि बायदि गाबनि जों मोननो हायो जेरै नोंथाङा बुंदों फार्स्ट थाव जोंनि भारतआवहाय फार्स्ट थावखौ मोननो हादों जोंनि आसामावनो गिबिसिनावहाय जों बेफोरनि बागै मोनो आरोखि जोंनि असम बिमानि खायनो आरो बिदिनो गोबां गोबां बिदिनो बागै जोंनि सम्पदा जोबनो थाङा खोन्थाब्लाबो बेखौ खोनथाबाबो खोन खोनथाबो जोङो मालाबाबो फोजाब फोजोबनो हाया आरोखि जोंनि बिदिनो अस बिमा होनायखौ जोङो मालाबाबो जों खोन्थानानै सोरनोबा फोरमायनानै जों मालाबाबो फोजोबनो हाया आरोखि बिदिनो गोबां गाबनि गो गोबां रोखोमनि सम्फदफोर थुनानै थुननानै दोननाय दङ आरो जोंहा जेन जों जेखौहाय मालाबाबो फोजोबनो हाया रावनोबो खुगाजों बा फोरमायनानै बिदिनो आरो आंनिफ्राय नैबिसिम आरो नोंथां आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो दंबावोब्ला बुंनो हागोन
औ नोंथां बुंनाय बायदि बुंनानैथ' मिथिंगानि सम्पद आरो आसामनि सम्पदखौ जों ओ बे एसे समावहाय फोजोब नो हाया आरो दायोथ' जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां
औ
होनोमबा जों इयुनाव बेफोरबायदिनो सावरायबावगोन आरो लोगो मोनगोन होननानै एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां समाबो बारबाय दे अब्ला गोजोनथोंसै नोंथां औ